हेलौ
हेलौ नोंथां।
औ औ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
नोंथाङा मा ओंख्रै जाखो?
ओ ओ ओ मैफ्राय आलु भाजासोमोन।
गोथाव गोथाव नोंथाङा फ्रियावनो दङ ना?
औ दङ।
बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन।
औ औ सावरायजागोन दे।
औ बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांजों बर'फोरनि थांना थानो थाखाय माइ आबादनि अनगायै बर'फ्रा आरो मा मा मावबावो मा मा आबादफोरखौ? मावबावो बेफोरनि बागै सावरायनानै हरनाय जाबाय नोंथांजों बिदिबा जागायदोनि नोंथां?
औ
जों आथिखालनि मुगाखौ नायोब्ला नोंथां बर'फ्रा आथिखालाव बा गोदो गोदो गोदायबो जेरै माइ आबादखौ मावदोंमोन आथिखालावबो जों माइ आबादानो बर'फोरनि गाहाय आबाद होननानै जों नुबोगासिनो दंखायो आरो आथिखालावबो जों नुबाय दङ आथिखाल बर'फ्रा माइ आबादखौनो मावनानै जिउ खुंगासिनो दं बा इयुनावबो खुंलांबाय थागोन मानोना बर'फ्रा मिथिंगाजों थां लोगोसे गोरोबनानै थांनानै थानोबा जिउ खुंनानै मोजां मोनखायो। बेनिखायनो बर'फ्रा अराय माइ आबादखौ मावबाय थाखागोन। बेनि अनगायैबो जों आथिखालनि बे गोदान मुगाखौ नायोब्ला बर'फ्रा माइ आबादनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन आबादफोरखौ जों मावनाय नुनो मोनो जेराव जोंनि ओनसोल जोंनि जोंनि बे जोंनि एरिया ओनसोलखौ नायोब्लानो जों नुनो मोनो जे बेयाव साहा आबाद बा गय बिखांनि आबाद गय बिफांखौबो जोंङ आबादखौनो बुंनांगोन बेफोरबायदिखौो जों मावनाय नुनो मोनो आरो गय बिफांनि सिङावनो जेराव गय बिफांखौ गायनाय जागोन बिनि सिगाङावनो बायदि बायदि आबादफोरखौ जों मावदेरनाय नुनो मोनो जेराव जों नारें थायो। थाइलिर थायो। आरो बायदि बायदि फिसा फिसा आनारज थायो बेफोर आबादखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो जों बर'फ्रा गय गय आबादखौ मावनो थाखाय बा गय बिफांखौ गायनो थाखाय गायबो गाहायै हाखौ बोरै हा नांगौ बोरै हायावसो गय बिफाङा जायो दै लोमनाय हाबा गय बिफाङा जायाबा गय आबादखौ मावनाय जाया जेराव बोरि हा आरो बे हाखौ फेरसे से हालौवगोरोबा फिनसेसो हालौबा जों मोजां जायो गिबियावनो गायनो नि थाखाय जो गय फुलि नांगोन। आरो बोरै हा नांगौ गय फुलिफोरखौ गाव गावनो जावैनानैबो लानो हायो बा जों बायनानैबो लाबोनो हायो गाव गाव जावैनोबा गिबियाव बिफांनिफ्राय रानाय गय बा गोमोन गयखौ जों हा जावगलिनानै सिरिबाय सिरि जों फबना दोनोब्लानो बे थाम बा ब्रै बोसोरनि उनाव बे गया गायजानाय जाहैयो आरामसे गोजौ गोजौ जानजिसे जानजिसे जायोब्ला बेखौ जावखांना लांनानै जों गायहैनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो नाथाय आथिखालाव जोङो माखासे गय फुलि मोनो जेराव नार्सारि बा कार्टिं बा माखासे शिलं साप्लााय जों मोननाय जायो शिलंनिफ्राय फैनाय जायो बा शिलं गय बायदि बायदि जों मोननाय जायो बेफोरखौ मोननानै आथिखालाव माखासे बर'फ्रा गाव गावनो फुलिखौ जों जावैलाबो डाइरेक्ट बिनिफ्रायनो बायनानै लाबोनानै नार्सारिनिफ्राय बायना लाबोनानै जों गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बर'फ्रा फोथाय बिदि गयफोरखौ गायोब्लालाय नो जेब्ला हाखराव गयखौ फबनाय जागोन बे फुलिखौ फबनाय जागोन बे समाव गिदिंनाङानो गिदिङोबालायनो गया फेग्रा जायो बेफोरबायदि बर' फोरा फोथायो आरो जावखुनाय समाव बबे गया सानदुं मोखांथिंमोन बा बबे गयनि दिगा बबे साइदथिंमोन साहा खोला सानजा सोनाब बबेथिंमोन बेखौ बिथिंनो लाखिनो थाखाय बे साइड फारसे बर'फ्रा बिलाइयाव गान्थि खाना लाबोनाय जायो आरो बिदिनो गाय फिनाय जायो नङाब्ला जुदि उल्था फाल्था जावखुनायाव जेरैमोन गया जेरै मोखाांमोन बेफोर बेफोरो सोलायनानै गायनायाव जुदि उल्था फाल्था जायोब्ला जेराव गया देरोबा गयनि खावसे मोदोमानो सान्दुंजों खामलाबजोबो बेफोरो जाथायखौ जायो होनो बर'फ्रा फोथायो आरो दा गयखौ गायनाय समाव गोबां माखासे गायगिरि बिथांमोननिफ्राय खोनानो मोननाय बायदिब्लालायनो गयखौ हायोब्ला खेबथाम खेब्रै जावस्ल बोसोरावनो जावस्लाय जावस्लाय गायनांगौ गिबियाव खेबसे दाबसे जायगायाव गायखांनायनि उनाव बेखौ जावखुनानै बोसोरसे बिखौ रोदा सुखांनायनि उनाव जावखुनानै आरो नेक्स्ट बोसोराव गुबुन दाबसेयाव गायनांगौ आरो बिदिनो रोदा सुनानै जावफुनानै गुबुन दाबसेयाव गायनांगौ बेफोरबायदि गायो बिदिब्लालायनो गयनि रोदाया जावसजाबाय थानायजों गयनि जा फिफां बियो गोजौ देराबा खोमथाथा जायो गाहायावनो माने गाहायनिफ्रायनो गया थायलाङो बेफोरदि जों खोनानो मोनो बेफोरबायदिनो जों गय आबादनि सिङावनो गय बिफाङाथ गोजौ गोजौ थाबाय बिनि गाहायावनो आथिखालाव जों नारें नारें खाजि बिफां जों गायनायखौ नुनो मोनो आरो नारें खमलाखौ जों जों नुनो मोनो आरो गयावनो फाथै आरो मस्ला बायदि बायदि मानलाग्रा बिफांफोरखौ गायनानै बर'फ्रा बेफोरनि फिथाइ आरो बिलाइफोरखौ फाननायखौ जों नुनो मोनो नारें गायनाय नारें फिथाइखौ जों फाननायखौ नुनो मोनो आरो आनारज गायनानै आनारस फिथाइ जों फाननायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो बायदि बायदि आफादफोरखौ गय बि फांनि सिङाव बर'फ्रा जों मावनायखौ नुनो मोनमोन आरो नोंथाङाबो बेफोरनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा
ओ आथिखालावथ' ओम गय सिङांव जोंङो साफात गायनायखौ नुनो मोननाय जायो साफातजों लोगोसे ओम गय फथै थानायजों लोगोसे
औ
ओ जेरै जोगोनार जोगोनारफोरखौबो गायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेजों लोगोसे गोरान आबाद मावनायखौ जेरै हाइजें ओ हालदै बेफोरखौ जोंङो मेसेंआव गायनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ औ बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि जायगायाव माइ आबादनि अनगायै मा मा आबादफोरखौ नोंथांनि ओनसोलाव बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो बर'फोरा
ओ माइ आबादनि अनगायैबो जोंनि जायगायाव बांसिन ओ गय आबादजों लोगोसे साफात ओ सापात बागान आरो बेजों लोगोसे मैगं थाइगंनि बागान खालामनायखौ जों नुनो मोननायसै
औ मैगं-थाइगंनि मा मा मा मा आबादखौ नोंथांमोननि जायगायाव बांसिन मावनायखौ नुनो मोनदों फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
ओ ओ मैगं-थाइगं बुङोब्ला जोंङो बानलु आ बानलु बानलुबो गायनायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे बेनो आरो ओ थास' थास'खौबो गायनाय जों मोनो थास'जों लोगोसे जोंहा मुदुफुल मुदुफुल आरो तरमुस तरमुस फिथाइ बेफोरखौबो जों गायनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ बेफोर बेफोर आबादनि सोमोन्दै आबादखौ बोरै मावो नोंथाङा फंनैसो बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ बानलुनिखौनो बुंनोसै आं बानलुखौ जोंहा ओ गिबियावनो फुलि एबा आथिखालावथ' बांसिन फुलि बायनायखौ बायनानै गायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो।
औ
जेला एसे गोरान जायखौ हालौगोन जेनेबा दा दैज्लां दैज्लां बोथोराव जोंहा बानलु जानो थाखाय अखानि बोथोरनि थाखाय ओ उसुबिदा जायो बेनिखायनो जोंङो मा खालामो ओ गिबियावनो जोंङो बानलु गायगोन जायगाखौ
औ
एसे प्लास्टिक एबा गोरान थानायनि थाखाय जोंङो होनाय जायो बिनि उनाव जोंङो बानलुखौ गायनाय जायो।
औ थारैनो नोंथां बुंनाय बाथ्राफ्रा सैथो